हेल'।
हेल'।
औ खोनादोना।
औ औ खोनाबाय औ औ खोनाबाय
औ बे जोंैहाय जोंनि बर' समाजनि ना हमनाय आगजुनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनोसै होमबा
औ दे नों औ
दा जोंथ' जेनेबा हमना ला जोंनि बर' समाजावथ' जों नुबो गादों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंफ्रा
सानदुङा गैदुङा दुङा जादोंमोन सद औ खोनादों दे बुंबाय थ नों आं खोनागासिनो
जोंनि बर' गामिफोराथ' ओरैनो बे जे रिसार्जिंआव नङाबा बा बा हाजो खंखराव रायजो जानाय जोंफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे हुदा दंखायोना जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदिनो बर' सुबुंफोरा ना मै हमनानै जाग्रााखा मा जानो दा ओइ ना नाफोरख हमनो थाखाय जोंथ' नाखौ मादो हम जों बेखौ हमनो थाखायथ' जोङो बहाबा जेखाइ बहाबा खबायाइ बाबा से बहाबा जे बेफोरखौ बाहायनानैसो जोङो हमो
औ
आरो बिनिफ्राय हमना ला दा जों जेखाइखो बोरै बिसिना बनायो माबायदि हेबो बेखौ जोङो मोनथिनाया गाहाम नङा होमबा
नंगौ
जोङो जोंनि बिथिंजाय आं जा नुदों बेखौ नोंखौ नोंथांखौ एसे फोरमायनोसै जोंथ' जेखाइखौ जेखाइखौ जोङो ओरै बायसिना ओ औवाखौ माने लाबोनानै औवाखौ दानना लाबोनानै बेखौ खाथि फिसा फिसा सैनानै जेखाइखौ हेबो। जेखाइजों लोगोसे जे आरो मा नांगौ जायो जोंखो खबाइ नांगौ जायो। खबाइजों ना सोनाया जेखाइजों गुरबाथ' जोंनो जेखाइजों गुरबा ना मोनबाय नाखौ सोनोथ' जोंनो खबाइखौ नां गोन नङा जानो बे खबाइखौबो मा जों हेबो जोङो मोननै आयदानि नुयो। खायफाखौ जोङो खबाइखौ जिंजों हेबनाय नुयो आरो खायफा ख'खाखौ जोङो माजों हेबनाय नुयो औवाजोंबो हेबनाय नुयो। औवाजों हेबबाबो खबाइ'या जायो आरो राइदिंजों हेबबाबो खबाइ'या जायो। नाथाय जों जेखाइखो माथ्र' औवाजोंल' हेबनाय नुदों आरो। उम बे जेखाइ खबाइखौथ' जोङो थांबाय। आरो जों ना हमनो थाखाय मा मोनसे आगजु बाहायबावो आगु मोनसेल' नङा आखो गोबां दंबावो आरो जोङो सेन खौ बाहायनाय नुयो। सेनखौ जोङो जेरै बायसिना फोथाराव जोङो सानानै दिनैयो बहाबा ओरै दंग' सानायनि बहाबा फुख्रिनि जाम्फैयाव सानाय नुयो। जों बायदिसिना जोङो बिदि सानानै जोङो ना हमनाय नुनो मोनो बे सेनजों आरो। सेनखौबो मादों हेबो जोङो बेखौ मिथिनाया गाहाम। जोङो सेनखौ मादों हेब बो होमबा जोङो बेखौबो औवाजोंनो बानायो सेनखोबो बे सेनखो जोङो खाथि फिसा फिसा थैनानै बिदिनो औवा दोनो। माने हेब हनानै बेखौ माने ना हमनायनि आगजु हिसाबै जोङो बेखौ बाहायनाय नुयो आरो बिनिफ्राय जोङो ना हमनो थाख आरोबाव मोनसे बाहायो जोङो इ मा होनो बेखौ जे।
औ।
जेखौ मोनथिदो ना नोंथाङा?
द'
औ बे जेखौथ' जोङो न'आवबो खायफाखै हेबनाय नुयो जायफोरा गोरों गोरा हेबनो थाखाय आखा-फाखा हेबनाय माबानायफोराव बेफोरखौ जों न'आवबो हेबनो-हेबनानै माबानाय नुयो आरो खायफा हेबनो रोङिफ्रा बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबोनाय नुयो बेखौ। आरो बे जेया लै बेयाव जा मा थायो गु बे मा होननानै बुङो जोङो सिसानि माने सेहानि गुलि खानाय नुयो गाहायाव। नुदोंना नोंथाङा जेखो गाहायाव जे नाखौ हाब नो थाखाय जे मना मना माने जलंगा जलंगा। माने सिलायना होनायनि ना नुवा बि नोंथां औ बिदि बेखौ बे मोनसे बेखौबो जोङो खहा बाहायनाय नुयो होमबा जोङो ए ना हमनायाव जा बे आगजुखौबो जोङो बाहायनाय नुयो। आरो बिदिनो गोबां बायदिसिना रोखोमनि दं जेरै बेसना सोरबाबा सान्द्रिदिंबो हमो सोरबाबा ए संग्रायदोंबो हमो हमनायखौ नुदो ओ हमनायखौ जों नुनो मोनो। दों। दा नोंथांनि बायदिब्ला जेनेबा हमना ला ना हमनायाव मा मा आगजु बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन दा बुंलाय।
औ हागोन जिनायखौ ओ जोंहा। ओरैजाय नाखौथ' माने नोंथाङानो बुंखाबाय मा माजों। हमो बेहायनि गेजेराव नोंथांङा मख'बाय जेखाइ। खबाइ माने हिनजावसाफोरा माने बाराद्राय गिद। दिरा ना हमनो हाया नालाय बैफोरबाय। दि ना फिसाखौ हमनो थाखाय जेखाइजों हमो।
औ।
ओमफ्राय जोंहा हौवाफोरा फुख्रि बिलो गिदिरफ्राव हमनानै। लायो नालाय बिसोरो जेजों सारो आरो गें आस्रा जे होनो जोंनिथिं।
ओ।
आमफ्राय बिनिफ्राय बिदिनो माने जायगा लायै जायगा नानि हमनायखानि आगजुआ आलादा आलादा।
ओओओ गुबुन गुबुन जायो आरोखि।
औ औ नोंथांङा बुंबाय सेन खक। खा बे सेनाबो माने औवाजोंनो हेबनाय हेबनायाथ' ना। थाय बेखौ बैफोरबायदि दंग' फिसाफोरावहाय माने आलि। थेनानै हमनो थाखाय जाम्फैयाव बाहायनो। थाखाय बे सेनखौ औवानि औ।
बेयाव बाहायो।
औ औ माने। बेफोरखौ बानायो आरो औवाजों खाथि फिसा फिसा खालामनानै माने। बानायो बेखौ खखायाबो बेबायदिनो सेम। नाथाय बिनिया माने खखानिया ओरैजाय मोखांजों गुवार जायो। ओमफ्राय सेननिया फारनैथिंबो मोखाङा फिसा जायो ओमफ्राय गेजेराव।
गेजेराव मोननै थायो जों मोननै बानायो।
औ औ। बिदि थायो।
नोंसोर मा बुंङो थाय। नोंथांमोनहा बेखौ मा बुङो बे गुदुं जि बानायो बे गुदुंखौ मा बुङो नोंथांमोननिथिंजाय। गेजेराव जे गुदुं होनानै।
ओ आं बिनि मुंखौ। मोनथिथ'वाखै दासिमबो माने नोंथांनिथिं मा होनो।
जोंनि बिथिंजाय जिथु सोलियो बेखौनो बुंनोसै नोंथांङा। गोरोबाबो जानो हागौ। बेखौ जों माने फारा होननानै बुङो आरो फारा माने। गुदुंखौ फारा होननानै बुङो ना हाबनाय गुदुंखौ। ओ गेजेराव औ औ। बेखौ जों जिथु बाहायदों आरो एसे। औ जुदा जुदा जायोना जायगा लायै जायगा रायज्लायनायफोरा औ।
औ ओमफ्राय बेबायदिनो माने दैमाफोरावनि। बै बेहेर थायोना बेहेर। ट' होनब्ला बेखौ माने दैब'। दैब थायोना बेफोरावहाय बेखौ हमनो थाखाय। बाथा बोरसिखौ बाहायनाय नुयो। बाथा बोरसिया। औ बाथा बोरसिया जाबाय औवा हाथायनिजों बानायनाय बे बाथा। हाथानि देन्थाखौ औवा हााइनिजों बानायो आरो बोरसिया। औवानि बिजौ बाहागोखौ जायफोरा फिसा बाहागो बेखौ दान्स। होनानै गोलावै दान्दा बानायनानै बेहाय पेरासुट दिरुं खानानै होनानै। आरो जोबथा बाहागोआवहाय बोरसिखौ खानानै होनानै ना हमग्रा आगजुखौ बानायो आरो।
थालांबाय नामा बे फुंगि होननानै जे बुङो जे
सलथा होनना बुङो माने दिरुंनि बोरसिनि एसे गोजौ बाहागोआव खाना होयोना बिदि बेखौबो जोंनिथिं सल'था सल'था होननानै बुङो।
जोंनिथिं बिथिंजायखौ माबा होननानै बुङो जोङो फुंगि होननानै बुङो।
औ जानो हागौ माने जायगा लायै जायगा बुंनाय रावफोरा आलादा जायो।
नाया जुदि बै बोरसियाव हमोब्ला। बोरसिखौथ' बोना लांगोनथ' बै फुंगियाव माने गमखौ मोनगोन आरो बेयाव जे नाया हमबाय होननानै आरो।
औ औ बेबायदिनो माने।
औ।
बानायो बोरसिफोरखौ ओमफ्राय आस्रा जेखौ नोंथाङानो खोन्थाबाय माने बेयो जाहैबाय पेरासिट खुन्दुंनिफ्राय बानायनाय। पेरासुट खुन्दुंखौ माने मोनसे गोबा गनावहाय फाननानै लानो बानायनो बिनिफ्राय हेबलाङो आरो खुन्दुंजों खुन्दुं फेरासुट खुन्दुंजों खुन्दुं हेबलांना मोनसे गुवार जेनि महर बानायो ओमफ्राय बे नोंथाङा बुंनाय बाय दि माने गुलि खाना होयो जोबथानायावहाय मा होनो जाहाथे हा माबायावहाय गोदोनानै थाहैयो। नाया बारग'लाङा आरोना आरो बेजों लोगोसे ना थानो थाखाय बेहाय जे खब बानायनानै होयो जलंगा फिसा फिसा बानायनानै
जोङो बेखौ माबा होननानै बुङो खफ्रा होननानै बुङो।
जानो हागौ माने जोंनि औ जोंनि ओनसोलाव जे खप होनना बुङो। बेबायदि बानायो आरोना जेखौ
मा होननानै बुङो होनखो नोंथां जेख' जेखप ना ओं। अ ह अ ओं ओ एस एसे माने जाहै जेनेबा हमना ला जेखब आरो जों होनो बेखौ खफनिफ्राय खफ्रा नङा होमबा ओं ओं गोरोबदों।
औ आमफ्रायहाय आरोबाव जोंहा बै माखासे एसे दैसाफोराव हमनो थाखाय माखासे थेला जे माने जाय मोनसे बे गोथां गोथां गाबनि जे मोनोना हाथायाव बेखौ बायनानै लाबोनानै थाम खनाआरि जायो बिनि मोखाङा ओरै उन थिंजाय लावजं जं माने जेखाइ बायदि महरानो ओमफ्राय बेना हमग्राया औवानि गिदिर गोलाव माने बिदि औवा गथाखौ खाना होयो थाम खनायारि जे बेखौ बेजों हयो आरोना। आरो मोनसे जे बानायबावो माने दान्दा गोनां ओरैबो ओरैबो दान्दा ओमफ्राय गेजेराव गुवार बेजोंबो ओरै सासे ओरै सासे थानानै हमो आरोना नाखौ। बे बै आं जायखौ थाम ख जायखौ आं थाम खना आरि खोन्थादों बे जेखौहाय जोंनि ओनसोलाव थेला जे होननानै बुङो माने नारनानै बेखौ बेजों नारनानै नाखौ हमनाय जायो।
नाखौ हमनाय जायो औ। जों नाथाय बिदिखौ जोंनि ओन सोलाव नुनो मोनाखै आं। आरोबाव मोनसे जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनदों आं नोंथांखौ दि बुंनो बावगारबाय बे जे जों जे जेनेबाध' माबा जे दै एसे गिदिर जाब्ला जों माने मा खालामो। खासि जे होननाय मोनसे खोनादों ना नोंथां खासि जे होननानै जे बुङो। औ बे खासि जेखौ माने बायनानै लाबोनानै बेथ' गोलावबो थानो हागौ एफा गुसुंबो जेनेबानिया बार' फुटबो थानो हागौ सल्ल' फुटबो थानो हागौ बिदि थायो आरोखि बेयो बेखौ लाबोनानै जोङो बिजोंबो ना हमनाय खौ नुनो मोनदों आरो बे जाबाय पेरासुट खुन्दुंनि एसे आरो
औ थांसै ए दलि औ
समायाबो औ खोनादों बिदिखौ माने नोंसोरनि ओनसोलाव बाहाय ना बाहाया होनना सोंदोंमोन नों
ए बाहायो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि गोबां दङ माने जायगा लानानै
उम औ औ माने आगजुफोरनि मुङा माने गुबुन गुबुन जायो आरो
औ बाहायनो सुबिदा बायदि माने दैनि दाथायखौ लानानै माने सब जायगायावनो सब नाखौ हमनो थाखाय एखे आगजुआ सोलिया आलादा आलादा आगजुनि गोनांथि जायो दै फिसाफ्राव हिनजावसाफोर हमनो थाखाय जेखाय नांगौ
आरो फुख्रिफोराव बा दैमाफोराव बा बिलोफ्राव आस्रा जेखौ बाहायो आरो बिनिफ्राय
माखासे खब बानायबावोना माने फिसा फिसा फुख्रि दैमानि